औ खोनादों नोंथां
हा
अ खोनादों
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ दा
औ दङ' फ्रियैनो दं।
औ ओ नोंथांजों होनबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों बैसागु ओ बर'फोरनि बैसागु माने माबायदियै ओ रंजायोमोन गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि रंजाबोदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ जागोन दे जोङो जोङो गोदोहाय बैसागु खौ माने बांसिन बिदिनो गाजा गोमजायैनो खुंबोदों। बिदिनो गामि गामि बिदिनो न'खर न'खर हाबनाय न'खर न'खर हाबनानै बिदिनो बिदिनो फिथा सौराइ जानाय बायदि आरो बैसागु मेथाइ खननानै जों मोसानाय आरो जोङो फैसा मागिनाय बायदि बायदि। बेनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बे नेमखान्थिया सोलिबोयो सोलिबोगासिनो दङ'। आरो दासिमबो दङ' बे नेमखान्थियानो माने जोङो जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे ओ मोनसे फोरबो आरो बे बर' हारिनि गुबै मेन देरसिन फोरबोआ बेनो आरो। जोना फोरबोआ दङ' बिदिनो मागो दमासि बिदिनो बैसागु आरो जोंना ओ माइ हाखां खांनानै जोंना जायो कार्तिक बिहु बेखौ जोङो मानियो खायफ्रा दा बांसिन मानिला गोदो मानिय दा जोंनिया मेनआ जाहैबाय बै सागु आरो माबा ओ मागो बेसो मोननैखौ जों बांसिन फालिनाय जायो आरो। दा जों बै दाजों बैसागु माने बांसिनानो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा माने बांसिन बैसागु समाव एसे ओ रंजानाय बायदि गोसो जाबोयो बिनो दंफां लाइफाङाबो बिदिनो सारि सारि बिदिनो रोदोमनो हमबोयो दंफां लाइफांजों लोगोसे जोंनि गोसोआ बो एसे बोदोर जाबोयो बिनि थाखाय जों माने बैसागु फोरबोआव माने जोङो गोबां रंजानाय बाजानाय मोसानाय बायदिया बिदिनो जोंनि गामिफ्रावबो हक बेलेग गामिफ्रावनो हक बयबो माने बिदिनो नखर नखर हाबलायनानै सेंग्रा सिख्ला ज' जालायनानै बिदिनो बैसागु फोरबोखौ बयनिबो नखराव हाबनानै बिदिनो रंजायै बाजायै बिदिनो गाजा गोमजायै बिदिनो मोसानानै बैसागु फोरबोखौ बारग'हरो। बिदिनो जोङो बैसागुखौ जोङो माने खायसे बिदिनो जुमायफोर लोंनानै बिदिनो मोसायो बिदिनि निसा लायालासिनो बिदिनो फिथा सौराइ जानानै मोसायो बायदि जोंना फोरबोनि असे रंजानाय दा जोङो आरो बैसागुखौ आरो जोङो बैसागु जोबखांनानै जोङो माने आरो बहागि मेलाखौ खुङो जोंनिया बैहागि मेला बिदिनो फांसनफोर बिदिनो बेयाव माने गुबुन गुबुन गामि दरथाम दरब्रै बिदिनो लोगो जानानै ओमफ्राय बहागि मेला खुंनाय जायो बे बहागि मेलायाव माने बादायलायनाय जायो जेरै खारनाय बारनाय बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय बायदि माने बेव माने फास प्राइज सेकेण प्राइज थार्ड प्राइज बायदिखौ होनाय जायो
औ औ
गोबांसिन बिदिनो मोसानो गोरों आइ बायदिखौबो सायख'यो बार दै सिख्ला सायख'नाय बायदि बायदि बिदिनो गोबां इदिनो सिख्लाफोरखौ लेंंहरनानै मोसाहोयो जायनि मोसानाया साबसिन जायो वान नाम्बाराव थाङो बिदिनो गोबां प्राइज होनाय जायो जेरै नैजिबा रोजा बाजि रोजा बायदि बायदि होनाय जायो फास सेकेण थार्ड बिदिनो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरनोबो बिदिनो बान्था राननाय जायो आरो मेथाइ खन सुग्रा मोसाग्रा बिदिनो सिफुं सुग्रा बायदि बायदि दामफ्रा देग्राफोरनोबो गोबां बिदिनो बहागि मेलाफ्राव बिदिनो बान्था राननाय जायो दरथाम दरब्रै गामिनि रंजानाय बाजानाया खेबसे खौसेयै जायो आरो बाहागि मेलाफ्राव आरो आलासिफोरबो लिंहरनाय जायो बेबायदि बाहागि मेलायाव गिदिर गिदिर आलासि जेरै गोजाननिफ्राय लें हांख्राय जानानै लाबोजानाय बायदि बायदि आलासि समानै जोङो बिदि बहागि मेलायाव लिंहरनाय जायो आरो दा जोंनिया बिदिफोर बायदि गेदेर आलासिफोरखौ जोङो माने मोजाङै जोङो गाहागि मेलाफ्राव फुजिनानै हरो जेरै जोंहा बिदिनो आर'नाइ बाउनानै बायदि बर' हारिनि नेरसोन इसोर बेफोरखौ माने जोङो ओ मानगोनांफोरखौ माने जों आर'नाइ बायदि बिफोरो आरो जों मोसानाय मुसुरनायजों बिथांमोनखौ बरायो बरायनानै बिथाङाबो माखासे बिबुंथि होलाङो बिदिनो समाज फोसाबनायनि बागै बिदिनो बैसागुनि बागै बायदि बायदि एसे बानजायनानै होलाङो आरो
दा ओ जोंनि बे बैसागु फोरबोआ माने बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय जों ओंखायनो ओरैनो जोङो बारग'हरनो नाङा आरो जो माने रंजानानै जोङो हगारहरनांगौ बिदिनो जोङो मोसानांगौ मुसुरनांगौ जोङो नङाबा जोङो ओरैनो बोसोरसे खालाय ओरैनो बोसोरावसो खेबसे फैयो ओरैनो जोङो थांगारहोबा जोंहा गोबां लस जायो आरो बिदिनो मोसानाय समाव मोसानांगौ समाव खामानि मावनांगौ समावनो जानांगौ जोंहा समाव बिदिनो रेस्ट लानांगौ जोंहा बिदिनो बोथोर लायै बोथोर जोंङो जेरावबो माने बिदिनो खामानि मावख मावनांगौ जोंङो जोंङो रंजानाय बाजानायखौल' जों नुजाबाय थानानैाबो जों खामानि मावनांगौ जों जेरावबो फारसेनिफ्राय जोंङो खामानिखौ मावजोबनांगौ आरो दा होमबा नोंथांङाबो दसे बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
जागोन नोंथां जोंहा बैसा बैसागु होनब्लाथ' बर'फोरनि बैसागुआव जोंहा जोबोद मोजांङानो जाबोयो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा गोबां सोलायबोबाय आरोना बैसागुनि नेमखान्थिफ्रा गोदोनि समाव माने बैसोआव खौ जोंङो गोबां बिदिनो फन्द्र' दिन गाहाम जायोमोन बैसागुफ माने आरो गोबां बिदिनो जुमाय लोंनाय जौ लोंनायफ्रा माने गोदोनि समावहाय गोबां जासिनोमोन आरो बे बेहाय माने जोंहा दा सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै होनोब्ला जोंङो गोदोनि समाव माने गोबां बिदिनो नेम खान्थिफोरखौ फालिजोबोमोन आरो जेरै होनोब्ला जोंहा मोसौ थुखैनाय गिबियावनो जों मोसौ बैसागुबो जागोरो मोसौ बैसागु बेनिफ्राय मानसि बैसागु बिनिफ्रायसो जोंङो जानाय लोंनायफोरखौ जागायो आरो बेनिफ्राय जोंहा माने गोबां बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां मोसौ थुखैयो गोदोनि समावसो थुखैयोमोन आरोना दानि समाव माने एसे मानसि बावगारलांनो हमनायखौ जोंङो नुनो मोनबाय आरो
बेनि अनगायैबो जोंहा माने मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंङो मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जोंहा फान्थाव बिदिनो लाव थाइखा बेफोरबायदि माने हालदै बेफोरबायदि माने हानानै माने ओ मोसौनो गानहोनाय जायो आरो ना मोसौनोबो गानहोयो आरो बिदिनो मोसौ गलि न' बेफोराव माने
सालायनानै दोननाय जायो आरोना मोसौ बाब्रिखब आरो माबा थाराय बिलाइ बेफोर लानानै माने मोखोना बिलाइ बिदि लानानै माने आलायनानै दोननाय जायो आरो ना बेफोरबायदियाव माने गोदोनि समाव गोबां मेथाइबो खननाय जायो आरोना लावखारफोरा मेथाइबो खनो औ आरो माने बेफोरबायदिया माने गोबां मोसौनाव माने रं फोरबो फुननाय जायो आरो गोसोम गोसोम रंफोरबो फुननाय जायो बेनि अनगायैबो माने मोसौ बैसागु जाखांनायनि उनावहाय माने बिदिनो बर'फोरनियाव माने गेदेर गन्दै सनमान लालायनाय जायो आरो ना गोबां गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय मानसिफोरजों गेदेरा उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो बिदि आरो बेनिफ्राय जोंङो माने गोबां बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा सोमजियो जेरै जौ जौ लोंनायफोर सोमजियो ओ माइब्रानि जौ लोङो बैसागुआव माइब्रानि जौ बिदि लोङो ओ माथानिबो लोङो माइब्रानिबो जोङो ओ गोबां बेदर आखाइफोर जायो ओ बेनि अनगायैबो ओ बिनिफ्राय माने गोबां बादिनो ओ जोङो ओ मोसायोबो जेरै जोङो गामिफ्रावहाय मोसायो ओ मोसानाय हान्जाफ्रा माने गामियाव जोङो मोनथाम मोनब्रैसो ओंखारो जेरै जोङो बोराय बुरिनि मोनसे एसे एक्सट्रा आरो सेंग्रा सिख्लानि एक्सट्रा बिदि ओंखारनायखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय ओ जोंहा दायो माने ओ बिदिनो गोबां ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो जेरै जोङो बोराय बुरैनि एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लानि एक्सट्रा आरो बिहामजो पार्टिनि ए क्स्रा बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दानि बेलायावहाय बिदिनो ओ ज' ज' मोसालायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ओ बेनि अनगायैबो जों ङो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो माने गोदोनि समावहाय गोबां मोजां मोजां ओ गोजा गोथां गोजा गोजा गाननानै माने मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ओ जेरै बर'फोरनि दामग्रा देग्रा लानानै जेरै खाम दामग्रा ओ गरखा सिफुं सेरजा बेफोरबायदिखौ लानानै माने खाम दामनानै जाबस्रिं बेफोरबायदि माने खाम दामनानै मेथाइ खननानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बैसागु स मावहाय बिदिनो माने गामि गामि हाबलायनाय मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागुआवहाय बिनिफ्राय माने ओ औ बिनिफ्राय माने ओ न'खरनि मानसिफ्रा माने बिदिनो अनसुंथाइबो हरो आरोना ओ जेरै ओ औ अनसुंथाइ जेरै माइरं हरो माइरं जों आरो बिदिनो जौ बिदै लोंहै यो आरो फैसा हरो बिदि हरो आरो ओ बेनिफ्राय माने ओ मोसाखांनायनि उनावहाय माने बिदिनो गोबां बिदिनो दानि जुगाव माने गोबां ओ मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै दानि जुगावहाय गोबां ओ हानजा हानजा ओखारग्रा जाबाय जेरै ओ जोङो एबसुफोरनि हान्जा बेफोरबाय दि गोबां हान्जा ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ
बेनिफ्राय जोंहा गोबां ओ बिदिनो सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरो जेरै जोंहा गोदोनि समाव जोङो बैसागुखौ माने दस दिन फन्द्र' दिन जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि दानि बेलायावहाय जोंहा बिदि जानायखौ नुनो मोनला सोलायबाय आरो माने गोबां खम जासै दानि बेलायावहाय सप्तासे गाहामल जानाय खौ जोङो नुनो मोनसै आरो
आ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फोरा माने गोबां रंजायो बैसागुआवहाय बेदर जायो जुमाय लोङो आरो गेदेरा उन्दैखौ ओ आरो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो बिदिनो गेदेरफ्रा उन्दै उन्दै बोर होयो बेफोरबायदि माने जोङो बैसागुफ्राव ओ रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां औ